हेलौ
हेल' अ
मा खालामदों।
दं एरैनो
दं ओरैनो
उम
माबा दं
आं बायनो थांगासिनो दं ओखाम जाबायना जायाखोय ए माजांनो माजां नोंदां।
मोजां ना?
उम
उम नोंबो मोजाङानो दं।
अ आंबो जाबाय
अ माइ
नांसे सानिबो खमान खमान नामा?
मा दाबल डाबल जागासिनो?
अ
मा ओंख्रि जाखो?
जाहानि माबा दाव बेदर आलु केरेला ओमफ्राय
औ अ
फसनि
जाहानि पात केरेला ओमफफ्राय आलु भाजि ओमफफ्राय भिन्दि मिस्ता माबा टेङा जब्रा
अ मजा
औ
ओमफ्राय सोर सोर नवाउ।
नाय आइ दं होनबाय ओमफफ्राय आइयं फैदो। दानिया बेरायना फैदो गामिनि
अ
ओमफ्राय आं दं रानि दं बासि
अ इमा सान्दुं मगमान।
उम एमान सान्दुं होदों ना?
उम
दै गांनाय गैया नोंसोरनि बादि।
दैनो गैया न'खनो हायाखै माब दै जाव उन माइ लागायनांगौ।
जाहानिया माइ गायना फै दै।
उम जागोन दे खुथिया खुथिया फुननाय नु माबा हाखार होगोन ओनगासिनो। दुइसो गैया एमान खस्थ'।
जानाया दं होनोमबाबो खान्दुं बिराद होदो जे रानगासिनो दं।
जानिया जि तेप्रा तेप्रा खथिया फुरा।
उम दै गैयाखायनो थेब्रा थेब्रा जादो बे।
हाखार गुबगुन गाससिनो माबानो गैया दुइनो गैया।
उम
उम
जानाया गोजोन जादों एसे जानाया।
औ
औ
निस आरो जाबलथाय गाय दाव आरो
औ जाग्ला गायनोसै नो दा
अ आलि सलि गानबायमोन।
जानथाय गाबोननिफ्रायखौ
ए आनथिसुआ ओ जोंनिया दाखालिनो गोसायबाय
ए जाहाया खौसे फानसे आर'जानो थाब बाय
उम मैया खानसे आरो ना
अ
ओ नोसोरनिया मारै फिस' थिया जाबाय जोंनिया दाखालिनो जाबाय जे?
जोहानियाब' जेनेरेलबो दंना मन्दिर हुरि मन्दिरा। मास गामनि बिय' गुसाय गुरयो आख बिय' गुसाया लासिनो एबो गुसायनो हाया।
अ एबा खानसे ओमफ्राय बेयो खानसे आरो ना।
उम।
खेता खेता ताला नोसरनिया? जोंनिया ए तालाव।
जा नोसिनि आरो बाथौआरिया जोंनिया हरि मुनद्रिबो दं। जा बाथौआरिबो दं। होमब्लाबो जों हरि मन्दिराव थाङाखायनो जों बाथौआरिफोरा फ्रायभाग थाङा आर'।
औ।
उम।
जोंनिया आखल बाथुनिल'।
ए आं जि हिसि ओंखाम ओंख्रि संनानि मा बुङ' हिसोन' थांदुमन। नों फन हरनानि दिनदो दा ओमफाय अ।
मा खालामना दंबि नोंदां नोंख'
अ जाहा आर' आइयाबो गिया इन्दि बिलाइ फुङावनो हुनो थांदु।
अ इन्दि बिलाय माबा।
अ इन्दि ओ माबा एम्फु अ निम्फु फिसिदु।
ए जि मोजां नांगोन ना जाना?
नांनाया एसां
औ उम। दाखालि बाजेया होफैदोंमोन आख' जोंनाव।
ए।
ओमफाय जाबाय जाहा अनद्लादो जादो।
औ बेनिफ्राय
अनद्लादोबो जादो ओमफाय ओरैनो बाथोन बनायनाबो जादो।
अ अ एब' रायजो
अ एब' रायज्लायब्लाथाय मा बुङ' हारसा भाखाद' रायज्लायनो हुवाखैमोन ना आरो सावन सनि गो गियाना
आहा आहा
आं माबायावबु थांगासिनोमोन बायमानानिखौ दा दाननो हागोन हाया? ना हाया दाननो हायो ना हाया? दे उथै।
दानखौ नाख' इसे बारा मिनि दना
दुर्गा गायनो दानानै लायोना?
अ बार' मिनिट।
अ बा खे मिनिटसो जाखु दा?
सोरबाया बानो थांगासिनो दं
कासुगानि
कासुगा
ओ
औ बेयाखौ थांदों बानाय ना गैया आरोना दङ
अह गैया थां थांनो अंखर दङो दाख'
उम सोर सोर थांगोन
मा माबा बाय गेदिर आं बिनिफ्राय बाय गेदिरनि न' न' ओमफ्राय बाराया
अ बाराय बुरै पदोम फुला अफा थायो
अ जागोन दे पुदुमफुल दाखालि जों थांनानै फैबाय माबायाव थांनायाव राजाबा राजाबाखुर्रियाव थांनाय गेस जाव थांनायाव
औ गेस सुनायनिफ्राय एसेल' खुवङो
अ
खाथियानो आरो हि इमान मानसि जादों ना बेखालि गेस सोनाया
अ इमान गाबनिथु बा भगबान दुइ तिन घन्टा माबा एगारथासो बाजियाव थांनाय माबायखौ सफायदों सातथा बाजिसो
ए
अ
एगारथा बाजियाबा जाहा नांदों माबा गेस बाव फोजोबनांसिगोन होननानै ओमफ्राय इजा फैखायाखै नामा दामाने
सोरजों गेस गारिया
अ अ गेस गारिया
अह माबा फायला आजिखालि
फैयासि
अ
ओमफ्राय डायरेक्ट बेयावनो थांनांगौ आरो ना नोंसोर न'
अ अ
अ बेरायखा
अ
जि खस्थ' मारै दानगोन दे दागायनो दानब्लाख'खौ जागोन बि
बेसे माबा बे बुंबा मां खानादो नामा
हाथ मिनिट खानानायखै दे
अ आरो जेनेन हाथ आत न दस एगार' बार' आरो सारि मिनिट जेन जेनथेन रायलायसै आरो
नङा
जास थ्रायनो
उम फासट आरो लास्ट मारै बा जायो र' बेनिफ्राय मा दिनैनो माबाफोरखौ हाबनाय होयो नामा
मिथिया आयु थाइजौया गैया से कत'म थाइजु जागासिनो दंमोन आं ओइ खान्थाला दंना गैलालै नोंसानि
जाहा एकथाबो जायाखैनो खानथालखोनो
एथटाबो जायाखै जाबोला लिं दे आंखो खान्थाल जान खान्थाल जानो सोंग नांगौ
हा
गाथां जानाय ना
अ
गोदै
बुं ओमफ्राय
हा
खि खसत खानदुंबो गैया माबो गैया अ जागोन दे
उम
ओमफ्राय माबा थाइजौआ मोनबायना मोनाखै
जाहोनि थाइजौया मोनबाय जागासिनो दङ आं थायजो
अ
रानिनियाबो जागासिनो दङ जाखांना थांबाय खोमा
ए निस बायनि फटकखौ आं गासि नुवाखाय बायखौ फटक मोनसे हरना
जानि बायनि
अ
दानि बाइकखौ नुवाखै नों
ओमहो
ओं फायबोलाखौ नुगोन फाय अब्ला जोंहानिया माइ गायना होनोमबोला नुगोन
अ
फट' लख माने रियेल नाय ब्रा
आ रयेलाव
दे दे औ दायरेख नाय ब्रा
अ
माबायदि नुयो
अ
आं गिदिनो एके सेम एके एखे नोयो
सानसेबो सानसेबो माबा स्टेटासखौनो लागायनाय नुवा आं
अ आंखौ नुबोला बेखौ नायनाङा बेखौ नायबोला आंखौ नायनो नङा होननायबायदि
ए नसिंनिफ्रायनो अंखरा नामा बे
आहो
खाला
अ
उम
माबाया जयसिरिया फन हरददों नामा लास बिनि लासट नामबारा बिसां बिसां दंमोन जानु
मनत गिया
उमहु जयस्रि जय वान टु दंना
अ वान‌ टु दं
अ जयस्र हदग बि दुइथा नाम्बार सलायोना
अ दुथा सालायो बि
मोनसेयाखौ मोनसे सिमाखौ सेब दं बिनिफ्राय मोनसे सिमा सेब गिया आरो ना मा हनो माबाया एबे बिदिद' फन हरदो आरो बे
अ
अ जि कसथ तमथ तमाव थांगासिनो जों
तम तमाव थांगासि माखौ मोनबाय
माखौ मोनबाय माने धुब्रिनिदै साब सेन्टाराव माबा ओइ बायनि गथ' पुलिअ दुयो न'
अ
बेनिफ्राय दुहुननानै एखेबारे लांखासिगोन आरो।
माजां जाबायना बेबो?
ओहा
माजां जाबाय ना आजिकालि बेबो
साब सेन्टारा
अ
ओ सैमाया दंना गैया बेयाव?
आं थाङाखायनो
थाङाखै नों लामायैनो दं माने
उम
लामायनो नेबाय थादों
दिनै मा पार्टि जागोन नामा नोंसोरना दिनै पार्टि जागोन
पार्टि जाहोना जाया
ओ नाबो गुरना लाबोबा एसे
मा होनदु
ना गुरनानै लाबोफा एसे
एंख्रि नु गया अ ना नु गैया मा बा नुगुर दुइस गैया मा
गुरना लाबो आक'
दुइनो गैया मारै माबा खामगोन दे
दै गैया ओरैजा
उमहु माबै दि दं इथि
ए दै दं नंदों आं इजा
दै गैया
अ नालाफ्रि दं बेवहाय
अ एब मा कनप्रेन्स बु खालायनानै रायज्लायनो हायो नामा?
अ हायो खोमा